नोंथां
औ नोंथां खुलुमबाय
औ गोजोनो मोनाबनि गाहाम हामलायनायखौ औ नोंथां नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
आङो नोंथां ओरैनोसो दङ नोंलाय नोंथां मा खालामदों?
अ आंबो नोंथां आ आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गाय जाहोना जाहैबाय नोंथांजों आङो ओ जोंनि समाजनि गोदोनि आरो दानि थासारिनि बागैसो सोंनो सानदोंमोन एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा मा मा औ मा मा सोलायनाय लाबोदों एसे फोरमायदों नोंथां
गोदोनि ओमफफ्राय दानि जुगनिखौ नायनो थाङोबा गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय गोदोनि समावथ' जों बिराद खस्थ' जायोमोन ओमफफ्राय दानि समावहाय गासिबो माबाजोबबाय माने बारा खस्थ'बो गैला जोंना जेन'बा जों माहायबा थांनोबाबो जों बारा खस्थ' मोनला एबा ओ थानायफ्राबो जोंना माबा जाहैबाय माने बारा खस्थ' गैला जों बुंनो थाङोबा ओ साइन्स एन्द टेकनलजि जेखौ जों बुङो बिगियान आरो ब्रिन्दामिन बिनि थाखाय जोङो मेलला जौगानायखौ नुनो मोनबाय दानि जुगाव गोदोनि जुगावथ' बे फोर गैयामोन जेरै बुंनो थाङोबा अबावबा हान्थिनो थाखाय बबावबा हान्थिनो थाखाय जों गोदोनि समावहाय सा मोनसे जायगायाव सहैनो थाखाय एबा आलासि जाहैनो थाखायनो जोङो ओ सानथाम सानब्रैसो थाबायनांगौ जायोमोन एबा सानसेसो मोनसे जायगायाव सहैनो थाखाय ओ जोंङो सानसेसो थाबायनांगौ जायोमोन जोंना लामा माबा गैयामोन एबा मो मोसौ गारि एबा गराय गारि बेफोरजोंसो जोङो हान्थियोमोन गोजान गोजान थांनो थाखा बेफोरबो जोंना सानथाम सानब्रै बिदि सम लायोमोन आरोना जोंना बिराद माने सम खारोमोन दानि समावहाय जों साइन्स एन्ड टेक्न'लजि जोंहाय हेन जे साइस एन टेक्नल' टेक्नलजिनि हेफाजाबजों जोङो गारि मथर बेफोर ओंखारनानै जों सानथाम सानब्रै लाग्रा समखौ जोङो सानसे एबा फास्ट फास्ट घन्टा तिन घन्टायावनो माबानो हायो सहैनो हायो बेफोर जायगायाव गोजान गोजान जायगायाव जेरै जों फरेन कान्ट्रिस फ्रावबो थांनो हाबाय गोदोनि जुगावथ' बिदि थांनाय मानाय जों बिराद खस्थ' जायोमोन एबा थांनोनो हायामोन जोङो दानि जुगाव जोङो फ्लाइट टिकेट फोर दानबानो फ्लाइट जोंनो दसेनो सहैयो जेनेबा जों आमेरिकाफोर थांनोबाबो जोङो जों फ्लाइट जोंनो सहैजोबो गासियावबो स' बेफोरो साइन्स एन्दड टेक्न'लजिनि हेफाजाबजों जों जोबबाय आरोना आरो बुंनो थाङोबा जोङो गोदोनि समाव हाय फिसाजोफोरखौहाय बारा माबानाय होआमोन गोनांथि होआमोन फिसाला फोरखौ बांसिन माबा जायोमोन जोंना दानि जुगावहाय जों फिसाजो आरो फिसाल जेबो फारागथि नुनो मोना गासिखौबो समानैनो मायो अनो एबा फोरोङो गोदोनि समाव हिनजावसा फिसाफोरखौ फोरोंनाय जायामोन एबा फोरोङानोमोन माने हिनजावसा हिनजावसाया फरायनानैलाय मा खालामगोन बेलेगनि न'आवसो थांखागोन बिलाइनानैसो थांगोन मागोन होननानै हिनजावसा फिसाफोरखौ खौ फोरोंनाय जायामोन आरो हौवासाफोरखौल' गोनांथि होनाय जायोमोन खि बिसोरो फ फराय-फरायनांगौ फिसना हौवासाफोरासो बिदि एबा गोदोनि समावहाय आरो हिनजावसाफोरा बिदि मावनो समाया एबा बिदि गाननो समाया बेबायदि दि बेबायदि मेरला खोथा होनोमोन दानि समाव बिदिखौ नुनो मोनला एबा गोदोनि समावहाय हिनजावसाफ्रा दख'नाल' गाननांगौ एबा बिदि लंपेन्ट गाननो मोना बिदिमोन दानि समावहाय हिनजावसा आरो हौवासा बिदि गाननाय जोमनायावबो जेबो माबाला बिमा बिफा फ्रा माने हिनजावसा आरो हौवासाफोरखौ समानैनो नायो। खिथ खालामनाय जायो समानैनो। ओमफाय गोदोनि समावहाय जों नुनो थाङोमोन खि ओ हिनजावसा जोनोम जायोब्ला बे गथ'साखौ बुथारनाय एबा हिन्जावसाखौ हिनजावसा फिसा नां आ होननानै बुथारनाय फबनाय एबा मेरला रोखोमनि ओ नाय नुनो मोनोमोन दानि समावहाय बेफोरखौबो नुनो मोनला। आरो गोदोनि समावहाय बिहामजोफोरा एबा बिसिफोरा हिन्जावसा फिसा होयोब्ला एबा जायोब्ला एबा जा हौवासा फिसा जाहोनो हायाब्ला बे बिहामजोखौ बुथारनाय मानाय बेफोरबायदिखौ मेरला नुनो मोनोमोन। गोदोनि समाव दावरिफ्राबो बिराद लायोमोन दानि समावहाय दाबो मान दानि समावहाय दाबो हरो माने खिन्थु अननानै हरनाय होनोमोन आरो खिन्थु गोदोनाय गोदोना बिथारनाय जाथारोमोन खि बिदि हरनांगौ मानांगौ होननानै नङाबा आर हरनो हायाबा बे मानि हिनजावसाखौ जायखौ जोङो बिहामजो लाङो बेफोरखौ सावनानै बुथारनाय मान नाय मेरला जाथाय खोनानोबो मोनदों गोदोनि समाव बिदि बिराद जायोमोन दानि सम समावहाय बेफोरो जानो नांला। जाला आरोना जान नांला नङाबि जाला। ओमफ्रायहाय गोदोनि समाव ओन दैयावनो हाबा होनायफोरखौबो बिराद नुनो मोनोमोन माने फ फोरोङा लासेनो ओन्दै ओन्दैयावनो बिलाइनाय माना नाय माने जेबो माबाया लासिनो बुजियै बे गथ'सा साया जेबो बुजियैयावनो बिसोरखौ हाबा होनाय मानायफोरखौ बिराद नुनो मोनोमोन। मेरला जायगायाव जायोमोन जोंनि जोंनियावबो जोंनि समाजावबो बिराद जायोमोन बर' समाजावबो। दा दा बेफोरखौ नुनो मोनला। दाहाय दा जोङो जोंनि फिसाफोरखौहाय मोजां फोरोंनानैसो जेसेबांसिम हायो बेसेबां फरायनानै साख्रि लानानैसो मोजां जेब्लाहाय जेब्लानाखि माने फिसाफ्रा राजि नङा अब्ला अब्लासिम मोजां फरायनानै सो बिलाइ हरो जायजों गोसो बिजोंनो। गोदोनि समावहाय बेफोरखौबो नुनो मोनामोन माने। हिनजावसाफोरखौ जबरदस्ति हाबा हरनायफोराबो गोदोनि समाव बिराद दङमोन। दानि समाव बेफोरखौबो नुनो मोनला माने जेन'बा दानि समावहाय मोजां फरायनानै गावनि जायजों फसन्थ' बिजोंनो हरो। गोदोनि समावहाय थाखा फैसानि माबायावहाय फिसाजोफोरखौहाय माने बिलाइ हरनाय जायोमोन आरो बोराय सोरबा बोरायजोंनोबो बिलाइ हरनाय जायोमोन दानि समाव बेफोरखौ नुनो मोनला माने दानि समावहाय हिनजावसा गथ'फ्रा एबा फिसाफा एबा हिनजावसा फिसाफोरा गावसो गावसिनि आथिंआव गसंनो हाबाय एबा गावनि नांगौ नंनौ मोजां गाज्रि फोरखौ मिथिनो हमबाय बेखायनो दानि जुगाव हिनजावसाफ्राबो हौवासानिफोरनिफ्राय उन नंला होननानै बुंनो हा हायो आरोना नोंथनिसिम नोंथांनिसिम आं बेखौनो बुंनो बुंनो सानदों।
औ नोंथां औ अ नोंथां। नंगौ ओ सोलोंथाइया जाहैबाय जोंनि मोनसे जोबोद गोनां एबा समाजावहाय जोबोद गोनां सोलोंथायनि गेजेरजोंनो सोलोंथायनि गे गेजेरजोंनो जोङो समाजाव गोबां सोलायनाय लाबोयो नोंथाङानो बुंनांखाबाय जेरै आ आथोन सोलाय आथोन बासिलायनाय जेन'बा नारसिनलायनाय बेफोरनि बागै बुथारलायनाय सुथारलायनाय जेरै जोथोब बोर हराबा बेफोरनि बागै नोंथाङानो बुंलांखाबाय ओ बेबायदिनो जोंहा सोलोंथाइया जो जोबोद गोनां। सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो बिदिनो गाबागाव जिउआवहाय थांनानै थानो एबा गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय इयुन जोलैखौ नायहरनो थाखाय ओ लेखा फरा सोलोंनानै साख्रि आरजिनानै लानो हायो एबा
ओ गावनि जिउआव गसंनानै थानो थाखाय एसे फिसाब्लाबो माबा मोनसे साख्रिफोर फिसा साख्रिफोर मावनानैहाय बेजों रां आरजिनानै बिसोरो गाव गावनि न'खरखौहाय नायहरनो हायो ओ बेनिखायनो जोंनि बे गावनि जिउआव गसंथानो थाखाय साख्रिया जोबोद गोनां सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो गिदिर गिदिर कम्पानिफोराव बा गिदिर गिदिर अबेबा अफिसफोरावहाय जोङो साख्रि मोननो हायो जेरै ओ जोंनि समाजावनो दङ एबा गासिनिबो समाजावनो दङ ओ जेरैहाय दा सोलिफुबाय थानाय जोंहा फोरोंगिरिनि साख्रि बे फोरोंगिरिनि साख्रिखौ जों ओरैनो मोननो थाङा एबा जोङो बेखौ गोसो ओ फरायालासिनो बा लेखा रोङालासिनो जोङो बे साख्रिखौ जोङो ओरैनो मोननो थाङा आरजिनानै मोननो थाङा जोङो बेखौ आरजिनो थाखाय थाखाय जोंहा गोबां उन्दै समनिफ्रायनो जोङो आसि थुनाय थुनाय फरायबोनांगौ जानानै फैयो जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो गोसो होनानै फरायनानै माबेबा सोंनायनि फिन्नाय फोरोङाखैबा माबेखौबा बुजियाखैबा बेखौ गावजों गाव सोलोंलायनानै बा फोरोंगिरिनि गेजे सोदांनानै जोङो बुजिलायनानै ओ जोङो गोबां फरायबोनांगौ जायो बेबायदिनो जोङो फरायै फरायै ओ जोंहा साख्रि लायै साख्रि जोंहा माखासे आनजादफोर थायो जों बेफोरखौ उथ्रिसार जानो गोनां जायो एबा उथ्रिनो गोनां जायो जाय जाय सुबुङा बेफोरखौ उथ्रिनो हागोन बेफोर सुबुङा गाव गावनो गाव जिउआव देरहासार जागोन एबा जिउआव गसंथानोनि थाखाय साख्रि मोननायावबो हेफाजाब मोनगोन ओ बेबायदिनो सोलोंथायाइयाहाय जाहैबाय ओ‌साख्रि मोननाय एबा साख्रि आ आर्जिनानै लानायनि थाखायल' नङा सोलोंथाइखौ ओ जोङो जोंनि बे समाजावहाय थांनानै थानो थाखाय ओ गावजों गाव गोरोबलायनानै खौसेथि ओ लाखिलायनानै थानो थाखायबो सो ओ सोलोंथाइखौ नांगौ जायो मा मानो होनोब्ला ओ सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो बुजिनो हायोदि मोनसे समाजखौहाय माबोरै ओ खौसेथि लाखिनांगौ एबा माबोरै गोरोबलाय नानै जोङो ज' ज'यै खामानि मावलनांगौ बेफोरनि बागै जों सोलोंथाइ रो मोननो हायोब्लासो जोङो गोग्गो सोलोंथाइ मोननो हायोब्लासो जोङो बेफोरखौ बुजिना नै जोंङो समाज समाजआवहाय लेखा रोङैफोर सुबुंफोरखौ बुजायलायनानै एबा लेखा गोरोंफोर सुबुंजों जों ज' सावरायलायनानै जोङो समाजखौ गोग्गो खालामनो हायो एबा मोजाङै लाखिलांनो हायो सोलिलांनो हायो। बेनि अनगायैबो जोंहा ओ बेबायदिनो दङो जोंहा हारिखौ रैखा खालामनाय खालामनाय बेफोरनि थाखायबो जोंनो सोलोंथाइया जोबोर गोनां जायो ओ जोंनि जोंहा जोंनि हारिया ओ मोनफा मोनफा गाननाय जोमनाय बिदिनो माखासे आरिमु थायो जोंनि हारियाल' नङा बयबो हारियानो गावबा गावनि गाननाय जोमनाय हारिमु जानाय लोंनाय गासिबो आसार थजि थााजसेबो बेफोरखौ होबथानो थाखाय एबा गुबुननि आखाइयाव जाहाथे थाङा बेफोरखौ दोबथायनो थाखाय जोङो बेफोरखौबो हमथानो हायो जेरै जोङो लेखा फरा रोङोब्लासो जों मोनथिनो हायो जोंनि समाजावहाय माबा जोंनि बर' हारिखौनो लानानै बुंजायो जे जोंनि बर' हारियावहाय ओ। जोंनि हारिमुखौ आसार खान्थिखौ सोरबाफोर लांजानो गिनानै जोङो बेफोरखौहाय गावजों गाव सावरायलनानै सोलोंथाइ मोननानै समाजावहाय माखासे ओ सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो बेफोरखौ हमथानो हायो
उम उम।
गेजेरजोंजों बेबायदिनो ओ जिउआवहाय सोलिफुबाय थानाय माखासे ओ खामानिफोरनि थाखायबो गोनां जानानै फैयो ओ दानि जुगाव सोलोंथाइया बेफोरबायदि हारिनि थाखाय बा साख्रिनि थाखायल' नङा बेबायदिनो दङ जोंहा लामाओ लामा सामा हान्था मेला हान्थिनायावबो जोंहा बेफोरखौ गोनां जायो मानोना जोङो बबेबा दाबसे जायगायावहाय जुदि थांनांगौ जोयाब्ला जोंङो बेयावहाय जेनिबो ओ जोंहा रोंगौथि हेल्ब बा लेखा फरानि सायाव जाह रोंगौथि गैयाब्ला जोङो गुब हादराव थानांबा जोंङो टिकेट दाननो थाखाय मो जां जोङो बेफोर खौ रोंनो थाखाय जोङो एसेब्लाबो फरायनाय जानांगोन।